खोनादोंना औ- औ खोनादों औ ओ नोंथांनिसिम ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथां नों कल हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ बिदिब्ला नोंथाङा आनो फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि बर' समाजावहाय माबायदि आबाद मावो जेर जेरैहाय जोङो माइ आबादनि अनगायै बेलेग बेलेग माबायदिहाय आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो जों दा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माइ आबादखौनो गुदि बा गिबि आबाद होनना बुंनांगोन
औ औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोङो माइनिफ्रायसो माइरं मोनो नालाय नोंथां
औ नंगौ
बेखौसो जानानै थांनानै थायो नालाय जोङो बेखायनो आंङो माइ आबादखौनो बुंग्रोनोसै जोंङो माइ आबादखौ मारोरै गायो बुं होननानै नानै बुङोब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो माइ बोराय माइ बोरायखौहाय जोंङो माइ खालामनो थाखाय न'आवनो दोनखानाय माइ नङाब्लाबो जोंङो गलाफोरनिफ्राय लायनानै बेखौ फ फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ सानथामा साननैनि थाखाय जोंङो बेखौ दैमा बा फुख्रिफोराव ओ सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव बेखौ सानथाम सानब्रै दोनखांनायनि उनाव बोखांनानै बेखौ फु गुदुं खालामनो बा दैखौ फोराननो थाखाय जोंङो हायावल' खबनानै थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनगोन बेनि उनाव जोंङो खोथियाखौ फोनोब्लाथ' हाखौ हालेवग्रोनांगोन नंङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोंङो औ बेनि थाखायनो जोंङो हाखौ ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोंङो खादायाव
खारै माइलिखौ लानानैहाय बेखौ आखाइजों मुथा मुथायै सारनानै बेनि उनाव जोंङो बेखौ से खावसे से खावसे बा से दाननि उनावहाय जेब्ला बियो गायजानाय महराव फैयो अब्ला जोङो बेखौहाय हौवा हिनजाव बा सेंग्रासा सिख्लासा बयबो
औ औ
नो हायो जोंङो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि फुनायखौ नुनो मोना जायहा माइ गायगोन बिसोरहा खामला लानायसो फुरनायखौ बांसिनै नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां औ बेनिफ्राय जोंङो बेखौ गायनोबाथ' जोंङो हाखौ आरो हालेवनानै लाबावनांगोन हाखौ फोमोननानै लाग्रोनांगोन बेनि थाखायनो जोङो दानि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला नंङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां थारैनो नुनो मोनला
बेनिखायनो जोंङो ट्रेक्टरजों हाखौ मोनजासिम हालेवग्रोनानै जेब्ला मोनो अब्ला जोंङो खदालजों आलिखौ दानग्रोनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जोंङो खामलाफोरखौ बा न'नि ओ सुबुंफोरखौ ओ माइ गायनायखौ माइ गायो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' हौवाफ्राबो गायोमोन नङा होनब्ला? नोंथां ओ दानि जुगाव जोङो ओ बांसिन बांसिनैनो हिनजावफोरखौल' गायनाय नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो
गोदोनि दिनावहाय हाल जांख्रा बानायोमोन ओ माइखौ गायै गायै जेब्ला खिदब्लायसे बा दब्लायनल' थागोन अब्ला जोङो गोदोनि समाव हाल जांख्राबो बानायोमोन। ओ दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि ओ जि जोङो माइ गायखां फालियो बेफोरबायदि हा हालि जांख्रा फालियोमोन। बे हालि जांख्रा जांख्रायाव जोङो हाब्रुजों फानलायनानै दांजेसे रंजायोमोन। ओ दानि जुगाव बेफोरबायदि बिदि बेफोरबायाददि फालिनायखौ नुनो मोनला। ओ बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ नोंथां। नोंथां सोंनाय बायदि जोङोहाय फोरमायनोसै आङो दा ओ दानि मुगायावथ' दा हालि जांख्रा बुङो ना बे हाल जांख्राखौ गोबांखौनो जोङो दा फालिनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां। ओ गोदो आबै आबौमोननिफ्राय जों नुनो मोनबोदोंमोन दि माइ जोबखांबा जोंना हालि जांख्रा होननाय मोनसे ओ फोरबो दंमोन। बे फोरबोआव जोङो माइ आबादखौ जोब खांनाय जोबखाङोबोला गायखाङोबोलाहाय फालिनाय जायोमोन आरो। बिदिनोहाय ओ न'खरनि गासिबो बा गामिनि माइ गायनो फैनाय फोरखौ लोगो नांलायनानै जोङो माइ गायखांनायनि फुरथियावनो जोङो हाब्रु फोरजों एसे एसे फोनलायनायखौ जोङो फुरथि खालामलायनायखौ नुनो मोनोमोन सिगांहाय। दा जोङो बेबायदिखौ नुनो मोनलाना नोंथां?
औ।
औ। आथिखाल मुगायाव दा बेफोरबायदिखौ ओ नुनो मोनला आर ना नोंथां। ओ गोदोहाय जोङो उम बेबायदिनो हाल जांख्रा जाखांना ओ जाखां नानैहाय न'आव आरामसे फैनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै माइ आबादखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय जेब्ला, जोङो हाल जांख्रा थागोन अब्ला न'नि आइजोहाय थांनानै बेखौ ओ आलारि बाथि लगायनानै बे गायखांनाय माइयावहाय आ आलारि बाथि बा बुध प्रसाद बायदिसिना होनानै जोङो थगि होग्रोना गारबोयोना नोंथां? थाव गिखांना गारबोनानै जोङो बेबायदिनो हालौवथिखांनायनि उनावहाय बेखौ थोरसि गुबैबा सानद्रियाव लानानै जोङो लायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नुनो ओ लाबोनानैहाय जोङो बाथौ बा बाथौ थानसालियाव दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बे बेबायदिनोहाय जोङो न'आव फैनानैहाय हाल जांख्रा गोदोहयो दाउ, अमा बेबायदि बिदिनोहाय अमा बेदरजों जोगोनार, जोगोनार लाब्रा, मथ मटर बेबायदि गोबां ओ मुवा बेसाद एबा ओंख्रि एंला संनानै जोङो हालि आलुथिखांनायनि नामावहाय जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो आथिखाल मुगायाव बेबायदिखौ औ नुनो मोनला होननानै बुंनायानो साबसिन जागोन नना नोंथां? नोंथा औ मानो होनोब्ला जोंनियाथ' दानि जुगाव मोसौजों हालेवनाय खौ जों नुनो मोनला दानिया जोङो ट्रेक्टर जों हालेवनायखौ गोबां नुनो मोनसै ना नों थां बेनि थाखायनो जोङो ओ हालजां ख्रा जानायखौ जोङो दानि जुगावहाय बारा एसेबां नुनो मोनला आरोना नों थां ओ बेनि अनगायैबो जोङो दानिया ओ गोबां आबाद मावनो हायो आरोना नों थां माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो। बेबायदिनोहाय जोंना ओ दैज्लां बोथोरावहाय गोबां मैगंनि आबाद मावो बेबायदिनो जेरै ओ सबाय बि मा जिंखा जोगोनार खुमब्रा बानलु बायदिसि ना मैगंखौ जों दै ज्लांआव मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो दैज्लांनि ओ पानिलाव बेबायदि गोबां मैगंखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
नि मुगाजों आरो गोदोनि मुगाजों आबाद मावनायाव गोबां फाराग थि नुनो मोनो ना नोंथां।
औ थारैनो।
औ दानि मुगायाव जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनोहाय गोदो गोदाय जोङो आबै आबौखौ नुयोमोन जे औ न'निनो बानायनाय हासार जेरैहाय गोबोर खि हासार बेबायदिनो मैगं थाइगं जिरनाय एबा दंफां लाइफांनि दाखोर दालाफोरखौ दोनथुमनानै हासार बानायनाय बेफोरजों मैगं गायनायखौ नुनो मोनो मोन नाथाय जोङो दानि मुगायावहाय गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनै मोनसै आरोना नोंथां जायनि जाहोनावहाय जोङो गावनि देहायारि देहाफोरा जोंना गोबां नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जेरैहाय गोदो गोदाय आबै आबौ मोनाहाय ओ जेसे बां बोसोर जोरदोंमोन दानि जुगनि मानसिफोराहाय एसेबां बोसोर जो रैखौ जोङो नुनो मोननायसै आरोना बे नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो दानिया ओ फिथाइ थाइनो जेनेबा जोङो फिथाइ मोनिखौबो जोङो हरसेयावनो फोमोननो हानाय जा बाय। बेबायदिनो जोङो हरसेयावनो देरहोनो हानाय जाबाय बेबायदिनो गोबां रोख खोमनि रासायनारिक हासार बाहायनानै जों दानि आथिखाल मुगायाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला ओ रांखान्थियारि बिथिङाव बेबायदि रासायनारिक हासार बाहायनाया गोबां मुलाम्फा दों होनना नै आं सानो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां बेबायदि रासा यनारि हासार बाहायनाया मोजांना गाज्रि।
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो रासायनारि हासार आरो जों न'आवनो बानायनाय हासार ओ होननानै हासारनि सायाव फाराग दङ होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि ओ जोङो रासायनारि हासार बाहा हायोब्ला ओ जे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायोब्लासो जे जोङो ओ
औ नंगौ नोंथां।
थाबैनो देरनानै गोबां फिथाइ थायनानै जे फैसा खामायनो हायो। दानि सुबुंफोरा बेफोरबायदि सुबिदाखौल' नायसै आरो
औ नोंथां
गोदोनि दिनाव जे जोंनि आबै - आबौमोना जिबायदि मै-मैगं थाय थाइगं गायनानै जाबोदोंमोन न'आवनो हासार बाहायनानै बा गोबोर मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखि हासार बाहायनानै जे जाबोयोमोन ओ दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला मानो होनब्ला दानि सुबुंफोरा गावनि देहाखौ बा ओ गुबुन सुबुंफोरनि देहाखौ नायनो रोंला जे दानि सुबुंफोरा मा खौसे सिनायो होननानै बुङोब्ला जोंङो रांखावरिखौल' सिनायो होननानै बुंनांसिगोन मानो होनोब्ला
थारैनो नोंथां
औ मैगं - थाइगंफोर गायोब्ला बेयावहाय ओ मुलि हासार बाहायनानै माबोरै बांसिनै फिथाइ थायनानै जे बांसिनै रां खामायनो हागोन बेफोरबायदिखौ नायनायखौ ओ नायो नायो होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जे जोंङो फिथाइफोरा मैगंफोरा गोबाङैनो थायोब्ला जों बेखौ ओ ओ सानसेयावनो देरनानै थानाय जि अ बेफोरबायदि बि मुलि होनानै जे अखा नायैनो बाजाराव फानहैयो आरो बायनानै जाग्राफोरा बेखौ जाफैनानै जे देहायाव ओ बेमार - आजार सोरजिनानै लायो बे बेफोरबायदि जेंनाखौ गोबांङैनो नुनो मोनदों बेनि थाखायनो ओ थैनि नारसिननाय बा प्रेसार बेरामफोरा गोबाङैनो जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथां नोंथांजों औ नोंथांजों सावरायनानै ओ मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबाङैनो मोनथिनो मोनबाय ओ जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ थारैनो नोंथां